नोंथां।
दाउ।
खोनादोंना नोंथां।
नोंथां।
अ नोंथां आं नोंजों माखासे गोनांथार। खोनादों नोंथां थ' आं नोंथां। औ खोनादों नोंथांखौ।
औ नों औ नोंथाङा नोंजों माखासे गोनांथार आयदानि सायावहाय ओ सावरायनोसो नोंथां खौ आङो फन खालामनाय जादोंमोन। दा बे सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जे नोंसिनि गा जा-जायगाथिं बा ओनसोलाव ओ जेनाखि माबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दं नामा नोंथां? दा नोंथाङा बै लावखार ओंखाम जाग्रा जेनाखि थावनि ओ बेनि सायावहाय सुंद'यै फोरमायनानै होदो नामा नोंथां।
ओ हागोन नोंथां फोरमायनो ओ जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि साखाथियाव थानाय ओ लावखार ओंखाम जानाय होनना बुंब्ला बेखौनो माने बे सायाव